औ नोंथां खोनाबायना नोंथां
अ नोंथांखौ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
अ नोंथांनिसिमबो थाबाय गाहाम हामलायनाय। नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मा
आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय
औ
अमा फिनायनि बागै नोंथांजों सावरायनो थाखाय नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना हदो अमा फिनायनि बागै।
औ औ जागोन नोंथां बिदिब्ला दा अमा फसिनायनि सोमोन्दै रायलायनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
औ औ औ अमा अमाया जाबाय जोंनि न'खरनि मोनसे फि जानाय मासे जुनार नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां
ओ जों बेखौ नायोब्ला बर' हिसाबै फ्राय गामियाव रायजो जानाय बर'फ्रानो मासे नङाब्लाबो मा मासेब्लाबो फिनायखौ जों नुनो मोनो होमबा नोंथां दा बे अम आरो बे अमाया जे अमा बेदर बे जोंनि बर'फोरनि ओ बयनिख्रुइबो मख'जाथाव एबा मैखोम जाग्रा मोनसे आदार नङा होनबा नोंथां।
औ औ
जेरावहाय जोंङो फ्राय बर'फोरानो बे अमा बेदरखौ जायो।
औ नोंथां
दा अमाखौ जोंङो फिसिनाया बेनो जों जाग्रा आदार हिसाबै बायनायजों लोगोसे जोंङो बेखौ रांखान्थि बिथिङावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंङो अमाया जोंखौ न'खर सालायनायाव एबा न'खरनि जे रांखान्थि बे गोबां मदद होनायखौ जों नु नो मोनो आरो होनबा नोंथां दा बेखायनो औ दायो जोंङो नुयो जे गामियावबो गामियावनो जा एबा नोगोरावनो जा ओ बै अमाखौ मोनसे फालांगि बिजनेस फालांगि हिसाबै बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनबोबाय। दा बै बिजनेस एबा फालांगि हिसाबै बाहायनायलाय जोङो बेखौ दायो न'खराव फ्राय बर' सुबुङानो मासेनिफ्राय लानानै मानै माथाम माब्रै एबा सोरबा सोरबा फार्म बानायनायखौबो जों नुनो मोनला। दा बेनि गेजेरजों जोङो थांना थानायखौ जो नुनो मोनबोदों आरो। अदेबानि बेयो जोंनि न'खरखौ बा जोंनि रांखान्थिखौ हेफाजाब होयोब्लाबो नथाय जा बेहायबो गोबां खस्थ' आरो रांखान्थिनि गोनांथि दङ। नामबार नोंथां जेरैहाय अमाया जाबाय जोङो बेखौ आदार होनानै फिसिनांगौ बेयो गुबुन जुनार फोर जेरैहाय बोरमा मोसौ बेफोरबायदि बे दलियाव गांसो जाग्रा नङा बे। ना बा नोंथां बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव दर' होनानै जोङो फिसिनाय जाया बेखौ जोङो न'आवनो बारि एबा बेनि मोनसे थाग्रा जायखौ जोङो अमा गन्द्रा होननानै बुङो बेनि बानायनानै जों बेखौ जायगायावनो खानाय जायो जेरावहाय बेखौ खाना दोननायलाय बिथाङा बा बियो अमाया गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो। नानै बे जाहैनो हाया बेखायनो जों बे
औ नोंथां।
बिथांनि बिनि जाग्रा आदार हिसाबै जेरै गुन्दै फफ्रि बा गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बायदिफोरखौ रुनानै जोङो होनांगौ जायो दा बै बिथिङाव गुन्दै बायनांगौ जानायाव बा आथिखालाव जोङो दखानाव मोननो हासै अमानि आदार जाग्रा हिसाबै सापर् नङा होमबा बेफोर सापर्टफोरखौ जोङो होनांगौ जायो। जेरावहाय बेफोरखौ मोनजायोब्ला अमाया थाब देर होननानै जों फोथायो नङा होमबा।
फोथायो
बेखौ जोङो बायनानै होनांगौ जानायावलाय जोंनिफ्राय रांखान्थिनि गोनांथि जायो दा बेखायनो जोङो अमाया रांखान्थि जौगानायाव मदद होयोब्लाबो जोंङो रांखान्थिखौ बाहायग्रोनानैसो जोङो
बायग्रा ओसोल फिनो गोनां जायो।
फिनो गोनां जादों जेरावहाय जोङो अमाखौ मोनसे बेंक होननानैबो जोङो दिनैहाय
बें होनना बुंजायो।
औ औ जेरावहाय जोंनि फैसाफोरा बेहाय ज' जानानै थायो। हो माब्रै होननानै बुङोब्ला बिथांनि जे बिनि जे जाग्रा आदार गुन्दैआानो जा बा सापरानो जा बा जों गुबुन गुबुन दानाफोर फनाय बेखौ जोङो जे बायनांगौ। जायो नङा हबा दा बेखायनो बेखौ जोङ बेंक होननानैबो बुंनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां।
औ जोङो खायसे अमाखौ ओ बुन्दाखौ फियो खायसेया बुन्दा फिनायजों लोगोसे अमाखौ फिसा जाहोनो थाखाय बिमाबो खालामनाय जायो। ना बांथां दा जों नुनो मोनो जे मासे अमाया मासे अमाया मानै मानै माथानिफ्राय लानानै जोङो जि था बाजिनै जिबाता लागै फिसा जोनोम होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे बेबायदि बिथिङाव जोङो ओ फिसा होनायखौ जोङो माने मोनोब्ला जोंनि रां रांखान्थि जौगानाय रांखान्थियाव जोंनि न'खर सालायनायाव जोङो एसे गोगोम बायदि बिदि मोनो आरो ना होनबा नों औ गोरलै जायो जों बेखौ बे उन्दै बा फिसाखौ जेब्ला बेयो बेमाने आदार जानानै गाइखेर जानानै उनावहाय आदार जानो हानाय जायो जों आदार जानो हानायसिम बे फिसाखौ जों फिसिनाय जायो दा बेनि उनावहाय जोङो जेदि बे आदार जानो हायो अब्ला जों बेखौ हाथायाव लांनानै फानहैनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो औ। गोबांथार रां मोननो हायो आरो बे बेनि गेजेरजों जों जोंनि न'खरखौ जों सालायनो हायो आं नोंथांखौ नोंथांनो बे बेखिनिखौ आङो फोरमायबाय।
औ आं नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सोंनो सानदों नोंथांनाव। अमा फिसाखौ फरदिन सोखायो होन्दों अमा फिसाया मासेयाव बेसेबां रां बेखौ एसे फोरमायना होबा जागोन। मोजां जागोन आरो नोंथां।
औ औ। दायो बेखौ जोङो अमाखौ नायनानै अमाया अमा फिसाया खायसेया फुस्था जायो नङा होनबा खायसेया गाइखेर मोनजायैनि जाहोनाव बा मोजां आदार मोनजयैनि जाहोनाव बे देरनांगौ बायदि देर जाब्ला उम बे बिदि जानानै थायो बे फिसा जानानै थायो। आरो लोगोसे जोङो अमाखौ बुन्दा आरो बुन्दि बे मोननै बाहागोआव मोननो हायो। बांसिन नोजोर होयोब्ला जोङो बुन्दा अमा फिसाखौ जोङो बांसिनै फैसा मोननो हायो बुन्दि अमा बुन्दाखौ जोङो ओ बुन्दा अमानिख्रुइ एसेबाबो खमाव जोङो माने मोननो फैसाखौ मोनो माने नङा होमबा बेखौ जों नोजोर होनो हायो जे अमा बुन्दाखौ जों बांसिनै
उम।
अनसायनायखौ जों नुनो मोनो साबसिनै मोनो बेखायनो बेहाय एसेबाबो फैसा फिसायाखौ बांसिन मोनो दायो नोंथाङा सोंदों जे अमा फिसानि दामखौ जोङो ओ बेसेबां मोननो हायो नङा होमबा। दा आं बेखौनो बुंदों जे अमाया मोजांब्ला अमा फिसाया जुदि मोजां फुस्था एबा बुन्दाब्ला हो बेखौ जोङो औ। जिबाजौ टाइमा पन्द्रस'निफ्राय लानानै जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनो थामरोजा बा थामरोजा बाजौ हालागै जोङो बे अमा फिसाखौ जोङो मोननो हायो। खिनथु बेै दुरबल एबा जायफोर मोजाङै देराखै बेफोरो खिन्थु दामफोरा एसे खम जानो हागौ आरो। बेबायदि। बे आरो अमा
औ नोंथां अमा फिसानि दाम ना
औ।
आं नोंथांनाव मोनसे सोंबावगोन दा जोंनि बर' फोरनि बर' समाजावथ' अमा फिसियो नालाय ओमफ्राय जोंनाथ' हाबा खेराइ अमा नङाबानो सोलिया बेनि बागै एसे फंनैसो बुंना हो नोंथाङा
औ औ औ दा नोंगौ नोंथां आ जोंनि बर' समाजाव हाबा जायोब्ला एबा खासकर्म'फोर जायोब्ला ओ जोङो गाहायै बांसिनै जोङो अमाखौ ओ बाहायनाय जायो जोंनि जाग्रा बेदर हिसाबै जेरावहाय जोङो बांसिन मानसियानो बर'फोरानो अमा बेदर जायो नङा होमबा नोंथां बे साफा सानैयाल'सो जों अमा बेदरखौ जानो हायाखै खायसेया खौ जायोब्ला माननाय जायो होननानै बुङो खायसेया उदै सानाय जायो होननानै बुङो नङा ओमबा नोंथां बेनि थाखाय अमाखौ जानाय जाया खिन्थु फ्राय मानसियानो बेखौ जायो बेखायनो जोङो हाबा खेराइ जायोब्ला खास कर्म जायोब्ला जोङो अमाखौ होनाय जायो आरो बेखिनियानो नोंथां दा बेग अमाया जोंनि थाखाय बिराद गोनांथारमाने
औ नोंथां
जों अनेक गुबुन गुबुन खामानियावबो जेरै हाबाल' नङा फुसा खेराइ बायदिसिनाफोरावबो जोङो अमाखौ बा गामियाव माबा मोनसे मेल मिथिंफोर जादोंबा बा माबा मोनसे जादों ब्ला बेहायबो जोङो अमा बेदरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ नोंथां
बेबायदि दा बे बेखिनिखौ आं फोरमायबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां
अमा
आथिखालाव आथिखालावथ' नुनो थाङो आरो गामि गामि दा गोदो मासे मानैल' फिसिनाय नुयोमोन अमाखौ दानिया माब्रै माबा फिसिनाय नुनो मोनसै आरो गामि गामि हि
औ औ बे जाबाय रांखान्थि औ जोङो दिनैहाय अमाखौ मोनसे ओ रांखान्थि जौगानायाव बा रांखान्थिनि बिथिङाव मोनसे ओ आयदा हिसाबै जोङो लाबाय दिनैहाय बर'फोरा ओ फरायनाया एसे बांनायजों गोरों गोरा एसे जानायजों जों बेखौ माबोरैहाय फालांगि हिसाबै बा बिजनिस हिसाबै मावनो हायो दा बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो जेरैहाय मोनसे न'खराव गोदोहाय जों माफा मानै फिनायखौ नब्लाबो नुयोमोनबाबो दायो जोङो गोबां मानै माथाम माब्रै बा माबा लागै अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो दा बे खिनियानो नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जानानै
औ समाबो जाना फैबाय नोंथां नों अ जिखिनि नोंथाङा फोरमायबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय गोजोनथों दे नोंथां बिदिबा दोनथ'बाय गोजोनथों
औ